हेलौ औ खोनादों औ खोनादों।
औ आङो नोंथांजों दान्दिसे सम ओ जोंनि बर' हारिनि सुबुं फोथायनायनि सायाव सावरायनो ला लानाय जादों आरो ना। जेनेबा सुबुं फोथायनाय होन बुंङोब्ला जोंङो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि आजौ आजैमोननि फ्रायनो फोथायबोनाय माखासे ओ बानबुंथायाइ फोर बेखौनो जों सुबुं फोथायनाय होनना बुंनो लायो। जेनेबा मोना ना बेबायदि खालामनो हामा। बेबायदि खालामबा बेफोरबायदि जायो बेफोरबायदि जोंनि
औ
ना? हेलौ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ बिनि सायाव नोंथांङा मा सानो एसे बुंब्ला गाहाम जागोन आरो।
खोथाया नौगौ जोंङो सुबुं फोथायनाय होनब्ला जों आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो माने खुगाजों खुगा सुबुं फोथायलायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों जोंङो
औ नंगौ।
ओ जोंङो बेफोर बायनायनि आन्दोआव माबा मोनसे
गुमुर थाखोमानानै थायो औ औ
अह जोंङो जेरै जानो मोना नायबा नुनो मोनोदि जोंङो मोनायाव गोथां ओंख्रि जायो